अब्ला नोंथांनिसिम ओ सानजौफुनि गाहाम हामलायथिखौ बावहरनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय।
औ अब्ला जोंहा मोनसे आयदानि सायाव नोंथाङा फ्रि ना?
औ नोंथां आङो दा फ्रियैनो दंथयो दे जिरायनानै दङ गरमबो नालाय बोथोरा।
औ अब्ला रायज्लायनो सानबाय आङो अर्गेनिक मेडिसिननि सायाव आं रायज्लायनो सानदों माने दा अर्गेनिक मेडिसिन होनोब्ला जोंनि जायगायारि माने गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय माने आबै आबौनिफ्रायनो बेफोर माने अर्गेनिक मेडिसिना माने दासिमबो जोंनि जायगायाव सोलिबाय थायो। बेफोर
औ औ।
माने बुस्थुफोरखौ माने जोंङो मारै लाखिनांगौ जोंङो बेफोरखौ साननाया मोजां आरो माने गोदो गोदाय आब बै आबौमोननिफ्रायनो सोलिबोनाय बे अर्गेनिक मेडिसिनखौ आङो गोबां जायगायावनो आरो जोंङो मेगनजों नुबोनाय आरो खोनाबोनाय बेफोर फाराग खाथिखौ नुनो थाङो आरो दा गोबां रोखोम रोखोमानो अर्गेनिक मेडिसिनखौ सोरबा बांसिनानो बाहायनायखौ नुनो थाङा आरो दा।
औ।
बेफोर अर्गेनिक मेडिसिना बुहुत माने गोनांथि आरो माने गो मोनथिनायाबो मोजां आरो बेफोरखौ माने दा दा बेफोर अर्गेनिक मेडिसिनखौ माने बै समनि गोदो गोदाय आबै आबौनिफ्राय सोलिबोनाय बै समनिफ्राय माने जायफोर बेरामफोरखौ सोखाबोदोंमोन बै समाव आबै आबौनि समाव डक्टरफोर गैयै डक्टर सासेल' गामिफ्रावनो था मोननो थाङा डक्टर जायनि थे गथ' जन्म जानाय बेफोरावबो बाहायबोदोंमोन माखासे बै समनि आबै आबौफ्रा। जेरोखोम बेफोर अर्गेनिक मेडिसिनानो दिनैसिम माने बेफोर आबै आबौ मोना सोलिबोदों बेफोर मेडिसिनखौ जाबोनानै दासिमबो जिउ राहा बिसोरनि जिउआ दासिमबो दंगासिनो दङ बेफोर मेडिसिनखौ जानानै। दानि जुगनि सुबुंफोरखौसो जोरनायखौनो नुला नोंङो बांसिन एल'पिटिक मुलि जानानै माने दा बेफोर एर'पेटिकआ आंनि थाखाय माने अर्गेनिक मेडिसिननिफ्राय माने गाज्रिसिन आरो माने हमिअपेटिक मेडिसिनफ्राबो बेफोर अ आयुरबेदिक मेडिसिनफोरजों बायदि माने बेफोरखौ मोजां मोनो आरो आं। माने अइल'पेटिक मेडिसिननिफ्राय दा गोबां रोखोम सुबुंफ्रानो दा एल'पेटिकखौसो इउस खालामनायखौ नुनो थाङो आरो। दा बै समाव नोङो बै समनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला
औ।
ओ मोनसे जायगायाव लांनोनो मानि गोब्राबमोन आरो आरो लांखायामोन आरो गोदो गोदायनि सुबुंफोरा नै गथ' जनम जानायावबो होन नोङो आरो मा मेलेरिया बेराम जानायफ्रावनो होन गुजुनाय थुजुनाय जखा बेराम जानायफोरखौ होननो न'नि मेडिसिनफोर न'आव मोननाय बारियाव मोननाय बेफोर मेडिसिनफोरखौनो इउस खालामोमोन। जेरोखोम मोननो थाङो जेनेबा खार' खान्दाय बिबाराबो मोनसे जोंनि मेडिसिन प्लेन होननानै बुंनो थाङो।
औ औ। औ नंगौ, मिथिगौ नोंथां मिथिगौ। बिबारखौबो जायोना बेनिखो? ओ
आरो लोगोसे आ दंबावो जोंहा बेबादिनो आ जेरोखोम ओ मा होनो ओ ब्लाट प्रेसारनि थाखायबो औ। औ मानि मुनियाबो मोनसे गोनांथि आरोना जोबोदनो। औ आरो सुगार बिसोरनि थाखाय बेबो मोजां आरो माबाया बै ओ ओ मा होनोमोनलाय सुगार डायबेटिसनि थाखाय बे खारौ खान्दाय बिबारा। मानिमुनियाबो बे गगा गगा मोननाय माबायाव गुजुनायफ्राव जोबोद मोजां आरो बे बेफोरजों लोगोसे आरो औ आरो जोंनिया मानि ओ अर्जुन, अर्जुन बिगुराबो मानि जोबोद मोजां आरोना बे हार्टनि थाखाय मानि।
थाखाय औ बिखानि थाखाय।
औ बिखानि थाखाय औ बे जायफ्रा हार्ट एटेक जादों सोरबा जायहा जाय प्रब्लेम जादों बेफोरखौ इउस खालामबोनाया जोंनि समाव बै समावनो खालामबोदों आरो जारुवा मुलि बै समाव जोंनि जानागुरि गामियावनो थानाय जानागुरु जोंनि बे लकेल बे सोलों फोरोंगिरिफ्रा माने बेफोरनो बेफोरबादि बुस्थुखौ माने जाहोबोदों आरो गुजुनाय बेराम जिखुनु बेरामानो बे जारुवा मुलिजों गायोमोन ओरैनो। जख्खा जानाय माबा जानाय बेफोरजोंनो गुजुनायाबो गाबोदों मोनदों नोंथां आं बेफोरखौ जोबोद मोजां मोनदों ट्रेडिसनेल प्रेक्ट्रेस आरो आरो लोगोसे दंबावो बेफोरावनो खांग्ला खांग्लि मुलिफोर दंबावो आरो गोबां रोखोम रोखोमनि बिलाइ रोखोमनि जोङो अरूणाचनि फ्राय जोङो दा खोनानो मोनदों गोबां रोखोम सासे डक्टरा माने ओ बेबादि आयुरवेदिक डक्टर सासे ओ बियो पदमश्रि वार्ड एवार्ड मोननानै बिथांनि नामखौ बावबाय आं बिथां बुरिया माने गोबां रोखोमनि बिदिनो आयुरवेदिक मुलि होनानै माने बिफां लाइफांनिफ्राय बानायनाय गोबां रोखोम बिलाइ जेरोखोम फाहामबोदों आरो जे दडायबेटिस बेराम सोरहाबा अन्थाइ जानाय सोरहाबा बिदिनो हार्टनि बेराम जानाय आरो सोरहाबा बेबादिनो ओ गोबां रोखोमनि आरो लिभार प्रब्लेम सोरहाबा बेबादिनो ओम आं गोबां रोखोम नुनो थांदों आरो बे फाहामबोदों आरो दा बिथांखौ रायखांनाया जोबोद मोजां जादों ओ ओ आरो गोबां गुबुन गुबुन जायगानि फ्राय फैनानै बे बिथांनावनो बे मेडिसिनखौ लाफैयो आरो बिथांखौ दा जोङो ओ माने गोसोखांनांगौ जायो आरो बेफोरबा बिदिनो जोंबो जोंनि जोंनि ट्रेडिसनेल माने बैफोर मेडिसिनफोरखौ ला आखिनानै दोन दोनबोयोबा बिराद मोजां जागोन माने आ आजिखालि नोङो एल'पेटिक मुलि जानानै गोबां रोखोम माने गाज्रिसो जानो हमगासिनो दङ। जायफोरनि जायगायाव किडनिफ्रा डेमेज जागासिनो दङ किडनि लिभार बेफोरो ओ बेफोर गाज्रि जादों बेफोरनि एल'केटिक मुलि जानानै आरो आयुरवेदिक मुलिखौ साबसिन मोजां मोननायखौ नुनो थांदों आरो आंनि आंनि नोजोराव आरो बेबो ट्रेडिसन रियेल प्रेकटिसा साबसिन आरो बेफोर मेडिसिनफ्रा दा ओ नोंथाङाबो मिथिगोन नामा माबाफोर बे सोरनिबियो खोन्थानो हागोन ना औ।
जिखिनि बुंनांगौ नोंथाङा बुंखालांबायानो दा आंबो जियाखिनि मिथिगौ आं नोंथांनिसिम फोरमायनो नागिरदों।
औ
माने जेब्लासिम जेब्लानिफ्राय सुबुं सोदोमस्रिया ओ दावगानो लादोंमोन जेब्लासिम सुबुंफोरा रायजो जाजेननो लादोंमोन माने बै समनिफ्रायनो जेब्लानाखि माने मानसिफोरा बेमार आजार जायो अब्ला माने जोंनि आजै आजौमोना जिखिनि जोंनि सोरगिदिं थानाय हाग्रानि मुलि बै हाग्रानि मुलिफोरखौ खौ खांथिंनानैनो माने जायखिजाया बेरामखौ दाननाय बौनायानो जा गुजुनाय लोमजानायानो जा बेफोरखौ फाहामोमोन आरो नङा होनबा नोंथां मानो होनबा जिहेतु औ जिहेथु गोदो आवगोलनि समाव माने बेबायदि हस्पितालफोरबो गैयामोन आरो जिखिनि बिगियाननि दावगानाय बे बिगियाननि दावगानायाबो गैयामोन बै समाव डक्टरफोरनिबो बेबायदि इमान एभेलेबेल नङामोन दा जायनि जाहोनाव माबा मोनसे बेमार जायोब्ला बेबायदिनो न'आवनो फाहामोमोन न'नि सोरगिदिं थानाय हाग्रायाव बिबायदिनो माखासे जोरिबुथि होनना बुंनाय जायो नङा होमबा हाग्रानि जिखिनि मुलि बेफोरखौ खांनानै आरो जेनेबा न'फोराव गथ'फोर जोनोम जायोब्लाबो न'फोरावनो जोनोम जाहोनायखौ जोंहा आगोल नुदोंमोन आरो। आरो लोगोसे मोनसे बाथ्रा नोंथाङानो दहाय बुंखाबाय थारैनो नंगौ। दा आथिखालाव जि बिगियान बेयो जौगाबाय जौगानायनि गेजेरजों माखासे बेबायदिनो रासायनारि जि के ल फोर बाहायनानै बानायनाय जिखिनि मुलिफोर बे मुलिफोरखौ दिहु दिहुननो हमबाय नाथाय बाथ्राया ओरैबायदिसो जाहैबाय नोंथां आथिखालाव माने आवगोलनि गोदोनि सुबुंफोरा जेसेबां बोसोर जोरोमोन नाथाय आथिखालनि सुबुं फोर बेनिख्रुइ हम जोरनायखौसो जोङो नुनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां? माने बाथ्राया ओरैबायदि नोंगौ एल'पेथिक जिखिनि मुलि एल'पेटिक मुलिफोरा मा खालामो मानसिखौ हामहोयो थाबनो न नाथाय बेनि माबो थायो साइड इफेक्ट थायो नोंथां। साइड इफेक्ट थायो आरो हामखांनायनि उनाव नोंनि देहायाव मबा मोनसे बेयो नोंखौ नोरजया खालामोन आरो बै एल' आ मफोरा नाथाय आयुरवेदिक मुलिफोरा जिहेतु मिथिंगानिफ्रायनो ख खांनानै मोननाय नालाय नङा होमबा नोंथां बे मिथिंगानिफ्राय मोननायनि थाखाय बियो जेसेबां बाहायब्लाबो बे जेसेबां जायोब्लाबो माने बेयो माबा खालामा मानसिखौ साइद एफेक्ट खालामा मोजांसो देहाखौ गाज्रि खालामा आरो मोजांसो लाखियो। जेरै जेनेबा जिखिनि अर्गेनिक मेडिसिन होननानै बुङोबा जेरै जोङो उदै बेराम जायोब्ला उदै गाज्रि जायोब्ला जों मानि मुनि जायो नङा होमबा नोंथां? मानि मुनिया उदैनि थाखाय मोजां आरो जिहेथु गुजुनायफोर जायोबा गगा मोननाय जायोबा जोङो थुलुंसि रोसिखौ जोङो बिदिनो मौ बिदैजों - जोङो बेराय मोदैजों जोङो गलायनानै लोङो अब्ला मोजां जायो नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो गोबांथार दङ जेरै खिफि खिफि बेन्दोंफोर। माथि गालदाबफोर नङा होमबा नोंथां बेफोरबो मोजां आरो जेरै सिलिक बिखा फावरा बेफोरबो मोजां आरो आथिखालाव गोदोनि जिखिनि अर्गेनिक मेडिसिन बेयो सोलिानो दङ मायाव सोलिदों होनोब्ला नोंथां जों बेखौ नुनो मोनो जिहेथु जनदिस जारिनो थाङो बै जन्दिस जारिनायाथ' जारिनाया नंगौना नङा बेखौ मिथिया नाथाय बिसोर जिखिनि बरिजों हरो जिखिनि बरि बे बरिया बे अर्गेनिक मेडिसिननिफ्राय बुथुम होननानैसो बेखौ देग्लिनानै माने माबा फिसा फिसा बिदिनो बरि बानायनाय आरो नङा होनबा नोंथां बेफोराव माखासे बबादिनो ज जन्दिस खालामनाय जेरै सिलिखाफोर होयो बेबायदिनो बावग्रा फिथाइफोर होयो नों ां नङा होमबा बेबायदिनो माने गोबांथार नङ आरो जेरै आरो मा होनोमोन बै ओ बानलु ओइ आलुग्रा मोनो ना नोंथां माबायाव बानलु बायदि हाग्रायाव आलौग्रा मोनो ना सिमफ्रि होनो ना मा मानो होनोखो जायखिजाया बेफोरखौबो जों जेनेबा नि अरगेनिक मुलि हिसाबै ह नाय आरो नङा होनबा नोथां दा बेबादिनो बाथ्राया ओरैबादि आरो गोदो मोनसे सम समाव माने मोनसे दायना दायनिनिबो साननायदोंमोन नाथाय थारैनो बिसोरो दायना नङामोन आरो बिसोरो मा मा मुलिखौ होयोब्ला माबायदि बेरामा फाहामो बेखौ बिसोर मिथियोमोन दा बेखौ फाहामनायनि उनावनो गामिनि मानसिफोरा जायफोर माने अर्गेनिक मेडिसिनखौ कालेक्ट खालामनानै बुथुमनानै देयो बेमारिखौ फाहामो उल्थायै माबा मोनसे जायोब्ला बिसोरो माने गामियाव माबा मोनसे जायोब्ला सोरबा ओरैनो ब बुंना होयोब्ला बिसोरखौ दायना होनना सानोमोन आरो नोंथां दा बेफोरबायदि आरो नोंथां ना होमबा
औ औ औ अब्ला समाबो बारबायनो औ दे गोजोननाय थाबाय औ औ
दे गोजोननाय थाबायथां ओ।